औ खोनादों नोंथां।
थाङा ओरैनो दा मा खालामना दं?
ओ नोंथां आं दा ओरैनो जिरायनानै दङ।
अ अ नोंथाङा जुदि जिरायनाय दङ आं नोंथांनि सेराव मोनसे आयदानि सायाव सावराय होननानै नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन।
औ औ।
सावरायजागोन ना ओ बे आयदायानो जाबाय जोंनि ओ अमानि अमानि फार्म आ दाउ फार्म एबा जायखिजाया ओ जेरै जिब जुनार आरिनि फार्म ओ फार्म नि बागै फोरमायनो होन्नानै आं नोंथांनि सेराव फ फनखौ हरनाय जादोंमोन।
औ औ।
जेरै जों अमाखौ खुमा बैसा बानायो होनोबा जोंनो गिबियावनो ओ अमाखौ होबोनो थाखाय जोंनो गिबिआवनो अमा नांग्रोन ओ बेनि उनाव जोङो अमानि जा थानो जागा ओ खुलि ओ बेखौ जोङो बानायग्रोनांगोन। जाहाथे बियाव अमाया जेबो जाहाथे अर ओ जेरै अखा बांखा ओ अखा बार आरिफोर एबा सान साननि बिदुंरारिफोरा जाहाथे बे अमाखौ जेबो जाहाथे ओ जेरै ओ जेबो जाहाथे खहा खालामा लोगोसेनो बे अमाफोरखौ जोङो ओ हाथाय बाज अमानि अमा फार्म बनायाव जोङो अमाखौ जों गोबां अमा गोनांथि जायो बे अमाफोरखौ जोंङो हाथाय बााजार नङाबा न'नियावनो जोङो मासे अमा बिमा अमा बुन्दि एबादि बुन्दिखौ जोङो बायनानै लाना फैनानै बेयो जेब्ला ओ फिसा जानो थाखाय जोङो बेखौ ओ जेरै वान आरिनो माबानो हैयो बेनि उनाव जेब्ला बे अमाया फिसा जायो जेरैथ' जों नुनो मोनो अमाया गोबां फिसा जाहैयो जेरै जिथा स्निथा एबा जिनैथा आरि फिसा जायो जे बे फिसाफोरखौ जोङो फानालासिनो जों जोंनि जा फार्म बानायनाय बेयाव जों बाहायनो हायो ओ एबा दोनो बे बे अमायाव गोबां आदार जायो बे अमानि गुबै आदारा जाबाय जेरै गुन्दै एबा ओ अब्रै आरो गुन्दै नङाब बा ओंखाम आरिजों लगायनानै जों अ मानो आदारखौ होयो बे अमा अमा फारनायाव जोंहा गोबां मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनदों आरो ना
औ औ
जेरै जोङो अमा फार्म जोङो देरै जोंनि बर' सुबुंफोराल' न'ङा नाथाय गोबां सुबुं फोरानो दानि जुगाव बेफार्मखौ बानायनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोबा बे दा जोंनि आसामाव ओ जोंनि अमा अमायानो गुबैयै ओ जाग्रा बेदर जानानै दं ओ बे अमाखौ जोङो गोबां सुबुंफोरनि थाखाय गोबां मोजां मोनद्रा आरोना बे अमा बेदरा गोबां सुबुंफोरनि बे अमाखौ जोङो जेब्ला ओ बे अमाया अमानि फिसाया फिसा जा बेयो बे फार्मखौ जोङो बानायनोखांनायनि उनाव जा फिसा मोनो बे फिसाफोरखौ जोङो हाथथाय बाजारावबो फ दिनै बे फिसाफोरखौ जोङो फार्माव लाखिनायखौ नुनो मोनो बा फेदेरनानै फाननायखौबो नुनो मोनो आरो ना बे अमा फिसा फोरा जों आथिखालावथ' गोबां दाम जानानै दं जेरै मासे अमायाव थाम रोजा रोजा ब्रै रोजा बा रोजा आरो द' रोजायावलासै थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरोना मानो होनोबा गोबां सुबुंफोरानो बे अमा अमाखौ अमाफोरखौ फिसियो फाननो थाखाय बे अमाया जोंनिया जेरै मोनसे बेंकनि बेंकव फैसा जमा दोननाय बायसि जायो आरो
औ औ औ
ओ बे आरो लोगोसेनो बे अमानि स बेदर बे बेदरा ओ गोबां ओ बेसेना बांबोगासिनो दं जेरै सिगां फोर जोङो नुबोगासिनो जेरै सेजौ एबा सेजौ बाजि नैजौ आरियावनो जोङो बे अमा बेदरखौ मोनोमोन नाथाय आथिखालाव बेयो ब्रैजौ आरो थामजौ बाजिनाव जों बे अमा बेदरफोरखौ ओ बायनानै मोना बेनि थाखायनो बे अमा फाननानै ओ बेफारफोरा जा ओ अमा जा बेदर फानग्रा बिसोर बिसोरो गोबां मुलाम्फा मोन्नायफोरखौ नुनो मोनदों बेनि थाखायनो ओ बिसोरनि न'खरफोराबो अमा फाननानै जेरै बिसोरनि न'खर फोराबो दावगाबोगासिनो दं जेरै अमा फारम फाननानै जोङो हखरां सामलायनायाव गोबां हेफाजाबबो मोनबोगासिनो दं आरो ना ओ औ जेरै ओ जेरै जोङो अबां फननो फार्म बानायनानै ओ‌गोबां न'खरफोरानो जेरै ओ‌ दावगाबोगासिनो दं। ओ जेरै राम रुफानि ओ अमाखौ जा फाननानै मोननाय रां बेफोर रां जो जोङो न'खर सामलायनाय एबा हेफाजाब होनाय होयो आरोना ओ जे जेरै ओ न'खरनि गोनांथि जानायफोरखौ ओ‌जों सुफुंनो हायो बे अमाखौ फाननानै। ओ लोगोसेनो ओ‌ नोंथाङा ओ जायखिजाया ओ फार्म फार्मनि बागै एसे खोथा बुंनो हागोन नामा?
औ औ जोंनियाथ' दा ओ बेफोरबायदि अमा फ्राम दाउ फ्राम गोबां सुबुंफोरानो बानायो नङा होनबब्ला नोंथां जोंनिया ओ बेफोराव दानिया जोंनिया ओ जोंनि आखायाव फैसा गैयाब्लाबो जोंनो आसाम सरकारा ओ मोनसे गड हिसाबै ओ दायो दाना ला दा दानाय जायो बेवहाय जोंनो ओ आइजोफोरनो आसाम सरखारा लन हिसाबै फैसा दाहार होथ'यो बे ओ जोंनि फै फैसा गैयाब्लाबो बेनि थाखायनो जोङो दाउ अमाफोरनि फ्रामखौ बानायनो हायो नङा होनब्लाङ नों थां जोंनि आथिखालाव गोबां ओ दानिया ब्रयलार फार्मखौ नुनो मोनो जों ब्रयलार फार्म बानायनो थाखाय गिबियावनो मोनसे गेदेर गोलाव न' लुनानै न' लुना ला नाय जायो ओ बेखौ जोङो मोजाङै बेनि जिं जिं मोजाङै जोङो होथे ओ मोनसे होथेग्रा नेट एबा ओ गुबुन होथेग्रा मुवाफोरजों मुवाफोरजों जोङो बे ब्रयलार फार्मखौ होथेना दोननाय जायो जाहाथे ओ बे बयलार दाउ बेफोरो जोंनिया जानला मेनला गुबुन जायगा फोराव खारथिं हैनो हाया बेफोरबादिनो जोङो होथेग्रोना लानाय जायो। बे ओ जोंनिया ओ बयलारफोरा मासेयाव ओ थाम किजि ब्रै किजि बेफोरबादि जोग गोदोर गोदोर जायो आरोना नोंथां ओ जों ब्रयलारनो ब्रयलारनि ओ गु बै आदार हिसाबै जोङो ब्रयलारनि दाना बेखौ जों बाहायनाय जायो। ओ ओ बेबायदिनो जोङो ब्रयलारखौ फुङाव खनसे मोनायाव खनसे आरो सानजौफुआव खन मोनसे बोफोरबादि आदारखौ होनाय जायो। आरो ओ बे आदारखौ जोङो मोनसे ओ आदार हो ब्रयलारनिनो दाना होग्रा मोनसे आगजु बेफोराव जोङो दोननायखौ नुनो मोनो। आरो बेवहाय जोङो ओ आदार दाना होनायजों लोगोसे दैखौबो होफायो। ओ जाहाथे बे आदारा ओ आदारखौ जाखांनानै बे दाउआ मोजाङै। आरो बेफोरो दैफोरखौ लोङो आरो बेफोरो ओ बेफोर दाउआ मोजाङै उदै बुङो ओ आरो थाब थाबैनो गोदोर जायो आरो ओ जोङो बेखौ ओ फाननानै ओ थाब थाबनो मोजां मुलाम्फा मोननो हायो बेफोरबादिनो जोङो बयलार फारमखौ बानायो।
औ औ नंगौ नोथां।
ओ आरो जोंनि आथिखालाव गोबां सुबुंफोरखौ जोङो दाउ फार्म आरो गुबुन बायदिसिना ओ ना फ्राम फोरखौ बानायनायखौ नुनो मोनो जोंनिया ओ। ओ जोंनिया दा ओ जोंनि ओनसोलाव गोबां सुबुंफोरानो। हाखर जावनानै न'आवनो नाखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो। ओ। आरो गुबुनफोरा ओ गोबां गोदोर गोदोर हाखर जावनानै। बेवहाय ओ ना हेगारनायखौ जों नुनो मोनो जोङो। नाखौ से बोसोर नै बोसोर दोननानै जों। फाननो हायो गोबां सुबुंफोरानो। ओ बे नाखौ एसे देरखानाय नाखौ लाना फायनानै। से बोसोरावनो फानो जों ओ बे। बेबादिनो जोङो ना फार्मखौ बानायो ना। ओ जोंनिया नाखौ थाब थाब देरहोनो थाखाय बेसे। सोरो गोबां बायदिसिना ओ। आदार बाहायो ओ जेरै नानि दाना बायदिसिना आरो। गोबां बायदिसि। बायदिना हासार अनु नानो होनाय जायो जाहाथे बे नाया मोजाङै थाब। थाब देरो आरो थाब थाब फानजायो आरो ओ मोजां मुलाम्फा मोननो हायो। ओ बेबादिनो जोङो नाफाम्खौ बानायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोथां।
नोंथाङाबो ओ दाउ फार्मनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
दउ फार्म दाउ फार्मफोरनिफ्राय जोङो गोबां रां मोननो मोननो हायो। जेरै दाउफोरखौ मानांगौ जेनेबा जेरै ओ दाउआ। ओ बे दाउ फार्मखौ जोङो गिबियावनो।
औ औ।
दाउ फार्म दाउफोरा जाहाथे बेहेरा बाहेर एबा जेरै ओ बाहेरजा बाहेर। फोराव आरो थांनाय रखमजों गिबियावनो गावफोरनि थाखाय मोनसे आलादा मोजां जायगा एबा आथिखालावथ' जोङो जेरै गय बागान सिं सिङावबो बारनो म दे मानो होनोबा बे बागाना जेरै बेरानाय हिसाबै जायो नालाय बेानो बेयाव। दाउफोरा गिदिंनो थाखाय गोबां उदां जायगा मोनो बेनि थाखायनो जों गय बागानफोराव ब द जायो बेनि उ जेब्ला जों दाउ फखौ दाउ फिसाफोरखौ। जोङो गिबियावनो दाउ बिमानो गनो होग्रोयो एबा जोङोथ' दाना दाउ गग्रा दाउ दाउसा बिदै बेखौसो दानि उनुगा मेसिनबो ओंखारबाय जेरै गोदो गोदो फार्मफोराव बे मेसिनावनो दाउखौ फिसा जाहोनाय जायो आरो ना बेयाव जाहोनायनि जाहोना जाहैबाय जाह बे बिमाया गोबां बिदैफोर होयो थाब थाबैनो जाहाथे बिदैफोरखौ होयो बेनि थाखायनो बे मेचनखौ बाहायनाय जायो। जेब्ला फिसाफोरा जायो ओ अब्ला जों बेखौ फिसाफोरा गोरलै समावथ' दाउफोरा जेरै बिसोरनो। बिदुंनांगौ जायो जे बिसोरो जेरै थान्दा एबा गोजांनाय जायगाफोराव बिसोर थानो हाया बेनि थाखायनो जोङो बेयाव बिदुं होनो थाखाय जोंङ जा गोजा बाल बे गोजा बालखौ जोङो होनाय जायो म आ बिसोर गद लोगोसेनो बेयाव जोङो जेरै गेदेर गदेर फार्माव जेरै बलार बा सारार होननाय मोनसे माबा दङ। बेखौ जोङो होननाय जायो मानो होनोब्ला बेखौ गाखोयोब्ला जोंनि जा दाउ। बेफोरो थाब थाबैनो देरो आरो ना बेनिखायनो जों बेफोर आदारखौ दानाखौ होनाय जायो। ओ जेब्ला जेरै जोङो दाउ दाउनि जा देरनाय एबा जों जा अजन बेखौ नायनानै जों बिसोरखौ आलादा आलादा जायगायाव दोननाय जायो ओ लोगोसेनो जेरै ओ दाउफोरा जेब्ला जेरै ओ से केजि बा नै केजि जाखांनायनि उनाव बेफोर दाउफोरखौ जोङो फान हाथाय बाजाराव फाननो लाङो आरो ना बे दाउनि दाउजों गोबां दाउनि जारां बे दाउनि दामसिन बेयो गोबां बांबोगासिनो दं जेरै जों सिगाङो थामजौ बा नैजौ आरिफोर रांफोराव जों फानोमोन नाथाय दानि जुग आथिखालनि जुगाव बे दाउआ ब्रैजौ आरो बाजौ लासै मासे एक केजि से केजि से किल' ग्राम ओ दाउनि उजा ओ दाउनि उजानावनो जोङो ब्रैजौ बाजौ रां लासै मोननो हायो आरो ना बेफोर दाउ फाननानै जों गोबां जेरै जोङो जोंनि नांगौ जानाय ओ जेरै गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय आरिफोरखौ फुंनो हायो आरो ना औ नंगौ दे होमबा न नों नोंथां जोंना समाबो थौबाय औ दे गोजोन्थों औ औ